औ औ खोनादों मोजाङै खोनादों।
होमबा जोङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानबाय आं दा नोंथांजों बेनो जाबाय हाबा आरोना। हाबा जानायनि सायाव हाबा होनोब्ला जों ओ ओ समाजाव हाबा जायो आरोना मानसिफ्रा। जिउ खुंलांनो थाखाय मोनसे समाव बेनिफ्राय जेनेबा ओ जोंनि समाजाव गोबां बायदिसिना आ सार नेमखान्थि नुनो मोनो आरोना। आरो जों नुबोबाय थादो ओमफ्राय नोंथाङा जेनेबा नुनो जों दा नुबाय थानाय माबादि ओ जोंनि समाजाव हाबा जानाय नुयो नोंथाङा बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायना हागोन नोंथाङा गिबियावनो।
औ जोंनि समाजाव माने जोंनि ओ सुबुं हारिनिनि गेजेराव बे हाबा जानायाथ गोनांथि बयबो हाबा जाखायो आरो बयबो हाबा जाखानो नांगोन दा जोंनि जायगाफोराव बे हाबानि सोमोन्दै जोंहा गुबुन गुबुन रोखोमै हाबाखौ जानाय जोङो नुनो मोन्दों सोरबा सोरबा ओ गामिनि नेम बायदिहै हाबाखौ जालाङो सोरबा सोरबा कर्ट मेरिस जायो सोरबा सोरबा बिमा बिफाया सायखनाय जायखौनो सायखयो बेजोंनो हाबा जायो आरो सोरबा सोरबाया मोजां मोनलायनानै हाबा जानाय जायो जोंनि जायगाफोराव। दा ओ बिबादिनो सोलिबोबाय थादों जोंनि समाजाव बे हाबा जानाय बे खामानिया आरो जोंहा नेम जि खान्थिफोर बेथ जोंनि जागा गामिफोरखौ लानानै सो गुबुन गुबुन जायो बेफोर हाबाफोरा दा नोंथाङा बे हाबानि सोमोन्दै माबाफोर बुंगोन बा बुंनो हागोन। आं बेसेखिनिखौनो बुंथनो सान्दों बे समाव।
बुंगोन नंगौ ओ नोंथाङा बुंनाय बायदि जोंफोरो गामि जायगा लानानै हाबानि नेमफोरखौ आलदा आलादा जानाय नुनो मोनो आरो ना। हाबायाव गोबां नेम थायो जोंफोरा बे जेनेबा हाबा जागोन नखर मोन्नैया आरोना ओ थांलायलायनानै गि बेयावनो सावरायग्रोयो। जुदि बिथांमोना बेफोरबायदि सम खायोम बेनिफ्राय हाबानि थारिक हारि खायो बेनिफ्राय आरो बिदिनो ओ मानसै ओ जाय दिनखालि हाबा जागोन बे दिनखालि बिदि खैना थुखैनायखौ बिदि हौवा जागोदान बर होननानै बुङो आरो ना ओ बर थुखैनाय बायदिसि ना दै खावनाय ओ बिदि दैमाफोराव थांनानै ओ बायदिसिना नेम खालाम हैनाय धुप साथि आरो बायदिसिना आरज बेफोरबायदि नेम थायो बे-बेफोर बे हाबा गिदिराव गोलैगोन बायदि आरोना हाबा गिदिरफोराव गोलैयो आरो बे बेफोरबायदि गासै नेम खान्थिफोरखौ फालिजोबनाय जायो। बेफोरबायदि मानसिफोरखौ मान होलायनाय मोननै नखरनि गेजेराव बिदि जानायखौ आं नुबोदों आरो उन्दै समाव इनिफ्राय आरो दा मन्दिरफोरावबो हाबा जानाय नुयो आरो मन्दिर फोरावबो मानसिफोरा बिदिनो सिन्दुर फोथा आरो मा बुंगोन बेखौ ओ मालारि गान होनानै बिबारनि माला गानहोनानै हाबा जानाय नुनो मोनो आरो बेनिफ्राय बेनि मोफ्रायथ बयहाबा गुबुन गुबुन रोखोमनि माने आसार खान्थि दङ जोंनि बर' असमिया बा तामिल बिस गावबा गावनि नेमखान्थिजों हाबा जायो। आरो गामि नायनानैबो हाब बानि नेमफोरा जोबोद आलदा आलदा जायो आरो इनिफाय आं दा नोंथांनियाव मोनसे सोंथि सोंनोसै आरो ना। आंनि गोसोआव मोनसे सोंथि फैदों। बेखौ नोंथाङा फोरमायबानो जाब हाय सोंथिया जाबाय जेनेबा आ हाबा हाबा जानांगौना जानाङा जेनेबा सोरबाया जुदि हाबा जानो गोसो गैयाब्ला हाबा जानांगौना जानाङा बा हाबा जानांगौआ गोनांथार नंगोना नङा।
ओम आं बेखौसो बुंग्रोनो सानदों नोंथाङा जि बाथ्राफोरखो बुंलांबाय जोंनि जायगाफोराव गुबुन गुबुन नेमखान्थिफोरा दङ हाबा जानाय ओ बयबो एखे रोखोम मोनसे नेम लानानै हाबा जाया गावबा गाव गामि बा जायगा लानानै गावबा गाव ओ नेम खान्थिफोरखौ लानानै हाबा जालाङो आरो बे सैथो बाथ्रा नोंथाङा बुंलांबाय दा जोंनि जायगायाव जोंनि ओ समासाव हाबा जानांगौ जानाङा बे खोथाया बे खोथानि सुंलुखौ आङो गावायनिफ्राय आं बेखौसो बुंगोन जोङो हाबा जानानै ओ माबायदिहै नखराव खुंलांगोन जोङो नखर खुंलांनो हागोन ना हाया बेखौ जोङो गावबा गाव सोंलु सोंनो हानाया मोजां कारन गोबां समावनो ओ हाबाखौ जानानै गोबां किसु समाव समायसाफोर जानायखौ जोङो नुनो मोनो। नाथाय अबसे नों जि बाथ्राखौ सोंबाय जि सोंलुखो सोंबाय। आं बि गोथौ थांद्रायनो सानाखै नाथाय आं सानदों हाबाखौ बयबो जानो नांगौ आरो जुदि सोरबा आं हाबा जाया होननानै थादोंब्ला बिखौ ओ ब्रा ब्रा है ब्रा जुबुर जुस्तियै हाबा खामना होनायाबो बे मोजां जानाय नङा मानोना गावबा गाव संसाराव थानाय समाव साफ्रोमनोबो गावबा गाव उदांस्रिखौ नांगौ जोङो ओ जोंनि समाज औ जुदि बे सासे बेक्टिया आं हाबा जाया होननानै गावगायानो जुदि थानो हागोनब्लालाय हारसिङैनो जिउ खुंलांनो हागोनब्लालाय बिनि सायाव बे जेबो बेयाव उसुबिदा गैया बे हागोनब्लानो बे थानो हागोन। आरो जाया आङो हारसिङै थानो हानाय नङा आङो हाबा जानो नांगोन आङो न'खर खुंलांनो नांगोन आंनो गथ' गथाय नांगौ आङो न'खरखौ मोजाङै खुंलांनो नांगोन होननानै जुदि सानदोंब्लालाय